हेल'
औ दे बुं
खोनादोंना?
औ खोनादों दे आगै औ हेलौ हेल'
अ खोनादोंना?
औ खोनादों दे आगै
मा खालामदों? ओ नेट एसे प्र प्रब्लेम खोमा आबनिया अ बारा खोनास्रो खोनास्रो जादों
औ दा खोनाबाय अ अ अ आं एसे साइदआव फैदों ओ ओ
द'से खोनायो द'से
औ माने नेटआ एसे नाङाखैमोन नालाय औ खोनाबाय दे
ओ दा खोनादो ना ओ मा खामदो?
नै आङो दासो माने फिलनिफ्राय फैदों आङो
एसे गोजानाव थांनो हागोन नामा आब'आ लामायाव लामाफोराव बारा खोनायाखै
दा खोनाबाय?
रलाय रलाय थांनो हागोन दे आख' नों
ओ ओ खोनादोंबा दा?
औ खोनादों।
ओ
ओम ओंखाम ओंख्रि संनो जायोबा जथ'वाखै
ओंखाम ओंख्रि बेया दानो संथ'वा र संथवा खैनो आगै ओ
अ अ ओरैनो मा ओंख्रि संगोन सानदों दा हरनि?
हरनि ओंख्रियानोथ' जादो ओ ओ। माबा लेस्रा आलु। हानानै दोनदों र'।
औ उम उम।
आगैमोनालाय
गोथाव लेस्रा जोंहानियाबो बेनो। उम।
दिनैहाय मंगलबार खाय माने जोंहाबो निरामिस जायो नालाय।
उम।
औ बेनो।
मोजाङानो होमबा।
गैया मा खालामदों?
आङो दङ ओरैनो।
अ
खोनादों?
ओं खोनादों आगै खोनादो।
अ
उम।
दा आबवा होमबा
उम
संनो जुरियाखैनो आङो। संनो जुरियाखैनो नेगासिनोसो र बै माबायाबो जा राजायाबो फरायनो नायगिरदों नालाय एसे नेयो। औ। बेखौ नेनानैसो संनाय जायो आरो नोङाबा ओंखामखौ थाब जायोबा फरायनो नायगिरा नालाय निसा नांनाय बायदि जायो ओंखाम जाखांबा औ। खोनादोंबा आगै?
औ।
औ आंनाथ' नेदा नांदोआनो। खोनादोंना आगै?
औ आं खोनागासिनो दे आब। नोंसो खोनादोंना खोनायाखैबा?
अ माने खोनाज्रां ओ खोनाब्रोद खोनाब्रोद मोनदों नालाय आङो बेखायनो।